औ खोनाबायना आगै?
औ खोनाबाय दे आब' बेस्थथ नंङाना?
औ रायजलायजागोन आब'आगै आब'
आबबो जायो आगैबो जायो जेबो नंङा
दे रायलाय जागोन दे आगै
ओ मा होनोलाय जोंङो दिनैहाय सावस्रिनि सोमोन्दै जों रायलायनोसै नामा? जेनेबा जोंङो उम सावस्रिखौहाय जोंङो माबायदिहाय गोग्गो लाखिनो हायो जोंङो बेनि सोमोन्दै जों सावरायनोसै जेनेबा सावस्रिखौ जोंङो गोग्गोयै लाखिनायानो जोंनि गिबि मावनांगौ खामानि नालाय जेनेबा जोंङो देहाया जों गोग्गो नंनोङाबा गासैबो खामानिखौथ जोंङो मावनो हायना बेनिखायनो जोंङो फास जेरावहाय जों सावस्रिखौहाय बा देहाखौ जोंङो गोगोयै लाखिनांगोन होमबा
औ जों नंगौ गावबा गाव गावनि सावस्रिखौ गावबा गावनि देहाखौ जोथोन लानायानो गावबा गावनि गुबै माने थांखि होनजायो जों माबायदि हाय ओ देहाखौ गोग्गो लाखिनो हागोन होनोब्ला साखोन सिखोननि गेजेरजों गावनि देहा मोजां लाखिनो हायो जानाय लोंनायनि बे बेलायाव नोजोर होनानै जों गावनि सावस्रिखौ जोथोन लाखिनो हायो। दा आ गावनि सावस्रिखौ जो जोथोन लाखिनाय बेलायाव बुंनो थांङोब्ला गोदोनि आरो दानि रुजुनायाव जों बुंनो हायो गोदोथ सुबुंफोरा गावबा गावनि देहाखौ जोथोन लानो सानाब्लाबो माने गावबा गावनि खामानिनि गेजेरजोंनो सावस्रिया मोजांङै थायोमोन आरो जेरै हाय आ गावाबा गावनि खामानिखौ गावनो मावोमोन आबाद मावनोब्लाबो ओ मोसौजों हालेवोमोन। आ गावनि आखाइजोंनो खदाल खदाल लानानै आलिफोर होयोमोन बेनिफ्राय हिनजावफोराबो गावबा गावनि गाननाय जोमनायखौ गाननोब्ला जिफोरखौ दानानै लायोमोन गावनि आखाइजोंनो। न' बां लिरोब्लाबो गावनि आख खाइजोंबो लिरदोंमोन। बेनिफ्राय गोबां खामानिखौनो गाव नो गावनो मावोमोन आरो दा आथिखालावथ थ जि सुनोब्लाबो ववासिं मेसिन बाहायो न लिरनोबाबो ओ न लिरग्रा बैफोर बाजाराव बायनानै मोननाय आ बेफोरखौ बाहायो औ औ बेफोरखौ बाहायो। बेखायनो आथिखालाव बेमार आजारखौबो बांसिन नुनो मोनोसै। बेनि अनगायैबो जों बुंनो हायो ओ गोदो जेरै सुबुंफोरा गावबा गावनि जानाय आदारनि थाखाय आबादफोरखौ गावब गावनो मावनानै जायोमोन होनजायो नआवनो मैगं थाइगंखौनो होन बा बेफोर ओ माइ आबादखौनो होन आथिखालावथ गोबां माने समनि आंखालसो होनगोन ना गावनि बानाय सो बुंगोन। दा बायनानै मोनखानायखाय मानसिफोरा बयबो बायनानै लायो आरो बेफोरबायदिनि जाहोनाव गासैबो आबादावनो माबा मोनो जों मुलिफोर मोनजायो। थ बैफोर मुलिफो फोर मोनजानाया गावबा गावनि देहाखौ माने सावस्रिखौ गाज्रि खालामो आरो बेफोरनि जाहोनावनो बायदिसिना मुलिफोर बाहायनो गोनां जायो। गोदोथ मुलिफोरखौबो माने मिथिंगाजों मोननाय बिफां लाइफांनिफ्रायनो बानायनानै लायोमोन ना नाथाय आथिखालावसो बेफोरबायायदि केमिकेल गोनां मुलिफोर उम माबायो आरो
उम उम उ उम जेनेबा जोङो सिगांनि समावहाय माइ आबादफोर मावोब्लाबो बेवहाय एम्फौ जायोब्ला जोङो दुब्रि हाबोग्राफोरखौ जोङो देनानै बा निम बिलाइफोरखौ जोङो देनानै दैजों गलायनानैहाय जोङो स्प्रे मारिनो हायो मोन ना जोङा स्प्रे मारियोमोन बेफोरावहाय गोबां एम्फौफोराबो ओ माइयाव जानो हायामोन दानिया माखासे माने ओ माखासे माने केमिकेल थानाय बे मुलि स्प्रेफोरखौ होनायनि बेलायावबो जोङो नुदों ओमफ्राय बेबायदिनो जोंहा ओ जानाय आदारफोरावहाय बेफोरबायदि मुलिफोरखौ जोङो मोनजायोब्लाहाय देहाफ्रा एसे बेमार आजाराव गोलैयो आरोना ओमफफ्राय दायोहाय बांसिन हाय जोङो बेमार आजार जानायखौबो जोङो नुबाय बेबायदि मेगं थाइगं फिथाइ सामथाइ बेफोरबायदि थाब थाब समावनो दिहुननायफोरावबो जोङो माखासे मेवलि होनायखौ जोङो मोनोना बेखायनो जों जानानैहाय बेफोरबायदि जोङो
जोङो सावख्रिखौहाय जोथोन लायैयावबो बेमाराव गोलैनायखौ जोङो नुदों आरो औ गोलैदों गोबाङानो दानिया बेमाराव गोलैना थायो होनोमबाबो गोरोन्थि। जाया उम जोंङो बेफोरबायदि
आजारनिफ्राय बारगनो जोङो दा माबायदि राहा लानांगौ होनोब्लाथ जोङो जोंथ दानिया अ माने आ। दानियाहाय जोङो माने गोबां मानसिफोरा गाव गावनि ओ अफिसियेल खामानिफोराव मुखुब जायो ना आरो गिलिर आरो गोरा खामानिखौ मावनायानो जाला बेबायदियावहाय गोलोम गारा बेबायदि गोलोम गाराबाथाय देहानि माखासे माइानि मैलाया गवा आरोना बेनिफ्रायहाय जों गोलोम गारियावहाय देहानि मैलाफ्रा गयैयावहाय जोङो माखासे मानि बेबायदि बिज जानुफोरखौ जोंनि देहायावनो दोनथुमनाय जायो बेनिखायनो ओ सि सिखारनाय लोगो लोगोहाय जोङो देहाखौ सावस्रिखौ मोजाङै लाखिनोब्लाथायहाय जोङो ओ सिखारोब्लाहाय जोङो फुङावनो जोङो गोग्गो बारखौ लानांगौ ओमफ्राय हायोबा नोङो दसे एक्सारसाइस नङाबाहाय दसे नोङो यगाखौहाय ओ खालामनो हायो आरो सिखारनानै बेबायदि आरो आरो मोजां गोग्गो बार
लोगोसेनो बै सान्दुं फुंनि सान्दुंखौबो जों जानांगौ आरो गावनि देहायाव लानांगौ आरो फोनां नांगौ जायखौ जों भिटामिन बि होननानै बुंनाय जायो।
उम उ उ बिदिब्ला मा होनदो आबया
दानियाथ मानसिफ्रा फुङाव सिखारा बेला जानानैसो सिखारो बेफोरबायदिनि जाहोनावबो मानसिनि देहाया एसे लोरबाङाव फैयो आरो
औ।
गोदोथ फुं फुंवानो सिखारोमोन जेब्ला दाउला गेसेरो मोन अ अब्लानो सिखारो होमब्लाबो गोरोन्थि जायामोन फुङावनो सिखारना माइ सौनाय हालेवनो थांनाय माइ गायनो थांनाय लामा सिबनाय सिला सिबनाय न बां फोसाबनाय बेफोर गाससिबो खामानिखौनो गावनो गावनि आखाइजोंनो मावोमोन आरो थ देहाखौ मुखुब लाखि योमोन।
उम
आथिखालाव देहाखौ खस्थ होयैयाव बांद्राय आरामाव माने मानसि फोरा बेराम आजारावसो गोग्लैजोबनो हमदों आरो।
औ जोङो ओ सि-सिगाङावहाय इदि सिथ्ला सिबनाय, थोरसि सुनाय, जि सुनाय बेफोरबायदि खालामोबाथ' जोंनि देहानि रोदाफ्राहाय गोख्रों जायो आरोना बेवहाय जों खामानि मावोब्ला जोंहा आखाइफोरनि रोदाफ्रा गोख्रों जायो दाना खामानि मावला नालाय बेबायदिखायनो जोंहा सावस्रिखौबो फोसाबनो हायि बा बेमार आजारा जोंनाव साग्लोबबाय आरो बेनिखायनोहाय जोङो हायोब्ला हानाय मायनि गावनि खामानिखौहाय ओ मावनो नांगौ आरो ना। ओमफ्राय देहाखौ बा सावस्रिखौ जोङो फोसाबनोब्लाथ' जोङो जि जोमाबोहाय नोंहा ओ गोग्गो जानांगोन बा सुनाय मैला गैयि जानांगोन आरो बेबायदि। बेनिफ्राय बेजों लोगोसे नोंहाथ' सानफ्रामबो फुङाव खनसे बेलासेयाव सम मोनोब्ला नोंनि गावनि देहाखौहाय ओ जोथोनाव लाखिनांगोन नालाय बेबायदि दुगैस्रां लोबस्रां खालामनांगोन आरो बेबायदि जोङो देहाखौ बा सावस्रिखौहाय गोग्गोआव लाबोनो हायो आरो
औ जोंनि देहाखौ बा सावस्रिखौ जोथोनै लाखिनो थाखाय जोंनि सोरगिदिं थानाय आबहावाखौबो जों फोसारनानै लानांगोन अब्लासो जोंनि देहा सावस्रिया मोजाङै थागोन आरो जेरै ओ आथिखालाव गोबां माने बिफां लाइफांखौ दानफायो बिफां लाफाइ गोबां गायनांगौ। बेनिफ्राय जों खाथि खाला मैलाम बेसादफोर ओ मुवा बेसादफोरखौ गारनानै लायो जाबोर जुथफोरखौ गारनानै लायो बेफोरनि जाहोनावबो आबहावाया गुबुंले जायो लोगोसेनो गावनि सावस्रियावबो गोहोम खोख्लैयो आरो गाज्रि जानाया। गोदो थ' जेरैबायदि दावबायोबाबो एसे एनैखौ माने आथिंजोंनो दावबायोमोन। बेनिफ्राय साइ सायकेलफोरजों दावबायोमोन आथिखालावथ' बै थाबायनाय हुदाया गैला। इसे एस गारि मथर बाहायोसै बेफोरबायदिनि बे-बेलायाव बो देहायारि माबाया आ खारथाया खम जानायनि जाहोनाव बेमार आजारा बांसिन साग्लोबनो खाबु मोनदों आरो मानसिनि देहायाव।
उम होनबा सावस्रिनि बे ओ जेनेबा जोङो सावस्रिखौहाय माबायदि जोथोन लानांगौ जोंथ' दा सावरायबाय हायोबा जोङो गावनि खामानिखौहाय जोङो मावथारनांगौ आरोना गुबुननि सायाव सोनारनाङा बेबायदिखौ जोङो बुजिबाय। ओ जोङो देहाखौ सानफ्रोमबोहाय नोङो जोथोन लानोब्लाथ नोङो दुगैस्रां लोबस्रां आरो बेवहाय नोंहा मोजां गाननाय सि जोमफोराबो थानांगोन बेबायदिनो सावस्रिजों लोगोसे गावनि गोसोआ गोग्गोयै थायोब्लासो साव सावस्रियाबो गोग्गोयै थायो होननाय मोनसे बाथ्रा दङ आरोना बेनिखायनो सावस्रिजों लोगोसे गोसोखौबोहाय गोग्गोयै लाखिनांगोन आरो जों ना मोनथिनायावथ। दे होमबा आब‌ ओ अखा हाबाय माने उनाव रायज्लायसिगोन दे औ दे